हेलौ ओ खोनादोंना नोंथाङा? खोनादोंना नोंथा ओ मा खालामदों नोंथाङा दालाय?
दायो ओरैनो दंथ'यो दंनायालाय।
आ ओंखामफोर जाखांबायमोन नामा?
ओ माथो ओंख्रि जाखो?
ओंख्रिया मैथाजों नाजोंमोन। नोंथाङालाय?
मोजाङानो माथो ना ओंख्रिया!
औ मोजाङानो मोजाङालाय।
औ औ जाखांबाय जोंहाबो
नोंथाङालाय मा ओंख्रि जाखो?
ओ जोंहाना माबासोमोन ओ जिंखा ओमफ्राय मामोन हाय बावलायलांबायसो दा आङो मोनसेखौ ओमफाय बिलाहि बाथोनसोमोन
ओ गोथावानो ना
उम एसे खबर सबर मोजांबा
खबरा मोजाङानो दंथ'यो बर्थ मान दायो
अ अ अ। थ' आं नों थांजों माखासे बाथ्रा सावरायलायनो सानदोंमोन जुदि नोंथांनो सम दङमोन दा
औ औ
हागोन ना नोंथां
औ हागोन
हागो ओ ओ थ' बिदिनो नोंथांनि बागै माने नों नोंथाङाहाय मा खालामना मोजां मोनो मा खालाम ना थानो बांसिन साबसिन मोनो थ' नोंनि बागै माने इस से मोनथिनो लुगैदों आरो मा नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा
औ हागोन हागोन नोंथां उम आङो दा फ्राय आंनि माने बांसिन मोजां मोननाय खामानियानो जाहैबाय सोलोंथाइनि आयदानि सायाव आं बांसिन मोजां मोनो थारमाने ओ आङो दा इदिनो मोनसे ओ सरखारि नङै फरायसालियावबो फोरोंगिरि मावनानै दं हिसाबै माने आङो फरायसा फरायसुलिफोरखौ माने सोलोंथाइ आयदा बेयाव बा सोलोंथाइ होनायाव आङो बांसिन मोजांसिन मोनो आरो दा आं गोबां माने फरायसा फरायसुलिफोरखौबो फोरोङो नालाय। दा बिनिखायनो सोलोंथाइ आयदायाव आङो इसे बांसिन गोसो होयो आरो
आरो बिनि अनगायै
बेनि अनगायै बिदिनो खामानि दामानि ओरैनो खेथि बाथिफोर मावो आङो मावनायालाय। दा जोंथिं बांसिन इदिनो खेथि हिसाबै आङो दा मेसेङाव उम आं बानलु बानलु सिब्र' होनो बे खेथिखौ आङो मावनाय जायो आरो बांसिन इनि ओमफ्राय फान्थाव आबादफोर मावो आरो दैज्लाङाव इदिनो माइ आबाद फोरबो मावबाय थायो आरो मावनायालाय। दा बेफोरबायदि आं खेथिबो मावनानै मोजां मोनो आरो बेखायनो खेथिबो मावनाय जायो आरो आं ओ नोंथाङालाय दा मा मावगासिनो जेनेबा एबा मा मावनो मोजां मोनो नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा नोंथांनि फारसे?
मावनाय बेफोरबायदि माने खामानि गै थवा माने बुं थाङोबा बेखार होनजासै ओ थ' आङो माने बेरायनो मोजां मोनो आरो बिदिनो न' फोराव ओरैनो थालाबायोबा मबेइल नायनानै मोजां मोनो आरो न'नि एसे एनै खामानि मावनानै बिमा बिफाखौ मदद होनो एसे मोजां मोनो आरो
औ नों थाङा ओ जोंनि आसामनि अनगायै गुबुन जायगाफोरावबो बेरायहैफेरबाय नामा?
औ औ औ बेरायहैबायमोन।
ओ बेरायहैफेरबाय ना?
औ औ औ बिदिनो बिदिनो ओ ओ मायाव मायाव थांखो नोंथाङा?
आङो ओरैजाय आसामनि बाहेरायावथ आङो बारा माने माबाफ्राव गोजानफोराव थाङाखै थांनायालाय ओमफ्राय फ्राय आसामनि सिङावनो जि नायथावना जायगाफोर बे फोराव बेरायहैबाय आरो जेरै ओरै अरुणाचल इटानगर बायदियाव थांबाय आरो ओरै जाय गुवाहा थि थांबाय ओरैजाय बिदिनो थांबाय गोबां माखासे जायगाफोराव थांबाय नामफोरखौ खौबो बबेखौबा बबेखौबा गोसोआवबो फैलायलाङा नांगौ समफोराव बिदि दा ओरैनो नोंथांमोनथिं बांसिन मा खेथिखौ बांसिन मावो फोरमायनो हागोन नामा नोंथाङा
ओरैनोथ जोंहा माने माइ खेथिखौनो बांसिन मावो होननानै बुंनांसिगोन माने जोंना बेफोरबायदि माने खामानि माने बेफोरबायदि खेथि बांद्राय आबाद मावा आरो जों माने जानो थाखाय बिदिनो आबाद आबादनि टाइमनि समाव आबाद मावो माने माइ आबाद मावो ओमफ्राय बिदिनो सोरनावबा सोरबा मावबा बेफोरबायदिनो साफाद बा गान इफोरबायदि दङ आरो ब दानु खम आरो जोंनाव माने बेबायदि माबा मोनसे आबाद मावनानै जानाय आरो ओम माइनि आबाद खोनदै मावो आरो बेनि अनगायै एसे बेलेगा खम आरो जोंनिथिं
अ जोंथिंबो बिदिनो साफातनि आबाद बेफोर जोंथिंबो खायसे खायसे मावो माइ आबाद खौ बांसिन जोंनियाबो ओ दैज्लां बोथोराव माइ आबादनि सायावनो बांसिन सोनारनानै थायो आरो
उ उम
माइ आबादनि सायावनो
उ
दायो नोंथाङा नोंथांनि बांसिन मोजांसिन मोननाय खामानिया मा
आंनि बांसिन मोजांसिन मोननाय खामानिया ना
औ
खामानियाथ' आं बांसिनानो खामानि मावनानै मोजांखोनो मोना माने बेफोरबायदिनो आरो माने ओरैनो आंथ' ओरैनो माने खामानिसो नागिरगासिनो नालाय लाइफ टाइमनि थाखायथ' थबां माने कमफ्रम गैथ'वा बारु खामानिखौथ' माने जेराव नोङो दिदिकेसन दङ थ' बेहाय नोङो जेब्ला नोङो दिदि किसिन होननानै ज खि खामानिखौनो मावा मानो थ' बेहाय नोंहा गोजोननायाथ' थाखायो बयहाबो।
औ
थ बेनिखायनो आंबो सानदों जेखि जाया माने आंनि लाइफआव माबा मोनसे खामानि सौग्राव फैयोबा आंबो जेखिजाया खामानियानो जाया मानो आं होननानै मावगोन आं होननानै सानो आरो। दाथ' ओरैनो बांसिना उम मबेइल नानैसो बांसिन मोजां मोनो होननाय बायदि आरो आरो लोगोफोरजों थानाय मोजां मोनो होननाय बायदि जाना दं आरो दा।
औ आंबो आंनाबो बिद दिनो दा सरखारि नङै फरायसालि प्राइभेट फरायसालियावसो आंबो फोरोंगासिनो दं। माने आंबो नागिरगासिनो। सरखारि साखरिफोर मोनोब्ला खामानि फोर मोनोब्ला मावनो होननानै आंबो नागिरगासिनो। नाथाय ना गिरबाबो मोनथ'आखै मोननायालाय। आं गोबाव समानो जाबाय नागिर गिरनायालाय आंबो नागिरगासिनो दङ थेवब्लाबो बो गोजौ सोलोंथाइ गोनांब्ला बो मोनथ'आखै आरो। खाफालनिबो खोथा होननांसिगोन। बेनि थाखायनो नागिर
उम जेब्ला खाफाल गेवगोन अब्ला बयबो न'खरनिया सि जागोन।
औ दा बेबायदि सुबिदाखौनो नागिरनो नाजानोसै औ मालानि समाव मालाबा हले नाजायोबा मालाबा सानसे समावबाबो जाफ
औ औ औ जुदि नाजानाय थायोब्ला सानसे समाव जाफुंहैनोबो हागौ खाफालाव थायो ब्ला
औ बेनिखायनो नाजागासिनो आङो नाजानायालाय नाजानायखौबो गाराखै बिदिनो बायदिसिना साख्रिनि खबरफोर फैयोब्ला माने एप्लाइ खालामनानै दोनो आरो दे
औ औ औ
बिदि
मोजाङानो मोजां साननाय नोंथांनि
औ
उम
बिदिनो सानसे समाव नाजाबाय थायोबा जाफुंसारनोबो हागौ नालाय
औ औ
नागिरनानै जेब्लासिम जाफुङा अब्लासिम बिदिनो नागिरबाय थानोसै आरो फारसेथिं केेथि बो मावनोसै बिदिनो आरो थायो बिदिनो एफा एनै रां खामायनो नाजानोसै
बबे थाखोनिफ्राय बबे थाखो? बेसिम नोंथाङाहाय फोरोंगिरि मावो
आङो दायो दाइन थाखोनिफ्रायनो मावो दाइन थाखोनिफ्राय आङो ओरैजाय जिनै थाखोसिमखौ फोरोंनाय जायो आरो
जिनै थाखोसिम ना?
औ दाइन थाखोनिफ्राय जिनै थाखोसिम जोंनि फरायसालियाव ओ माबानिफ्रायनो दङ थाखो द'निफ्राय दङ था द'निफ्राय लानानै थाखो जिनैसिम दङ आरो।
ओ ओ
फरायसा लियावनो आङो मावनानै दं आरो।
उम उम मोजाङानो।
आङो बांसिन सोलोंथाइ आयदानि सायाव बांसिन मोजां मोनसिननायलाय बेखायनो सोलोंथाइ आयदाखौ आङो दासिमबो गाराखै आरो
गारनो हायाखै आरोना थिगानो दङ औ औ।
ओ
गावनि गावनि औ गावनि माबाखौ खोमानानै लानाङा रोंगौथिखौ। अरायबो माने फेहेरनोसो नाजानांगौ आरो। उम बेयाव नै नोंथांजों रायज्लायनानै नोंथांनि बागै मिथिनानै आं जोबोर जोबोर गोजोननाय मोनबाय त' नोंथां आंनिफ्राय बिदिनो रोजा रोजा साबायखर जोबोर गोजोननाय मोन्दों नोंथांजों रायज्लायनानै
औ आंबो नोंथांजों रायलायनानै गोबां माखासे मोजां मोजां बाथ्रा मिथि नो मोनबाय नोंथांनिफ्राय दा बेनिखायनो आंबो नों थां निसिम फिन आंनि फ्रायबो रोजा रोजा साबायखर जासिहरनाय जाबाय।
ओ ओ ओ बिदि दा एसेयावनो दोनथ'लायनोसै नामा नोंथां?
औ दे जागोन दे नोंथां।
गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम।
औ दे